खुलुम
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
ओ नोंथांजों माखासे उद्रायनाय खान्थिफोरनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन आं रायलायनो हागोनना?
औ औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो। बुंनायसाय दे आंबो मोनथिफेराना बे बा बेनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय खोनायोब्ला आं माबाफोर सोलोंनो हागोन खोमा। दे नोंथां बुंनाय।
उम ओ बर'फ्रा माखासे उद्रायनाय खान्थि बाद दङ बेफोर जाबाय अगरबाद। अगरबादनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानदों। बिमा बिफा बंस'नि हिनजाव हौवानि गेजेराव माबाफोर समाजखान्थि बेरेखा गाज्रि जाथाय जानानै थाङोब्ला सानैबो ओ आगरबादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायो आरो। सोरबा मानसिया गावनि बिमा बिफा, बिबौ बिबैखौ बुयोब्ला एबा बुथारोब्ला अगरबाद नेमजों उद्रायनांगौ। सोरबाया मोसौखौ दानोब्ला एबा बुथारोब्ला बियो अगरबाद नेमजों उद्रायनांगौ। थैनाय मोसौनि थाखाय बुथारग्राखौ जुरिमाना फोनांनो मोना आरो बिगुमायाबो मोसौनि बेसेनखौ लानो मोना आरो ख्रिस टियान आरो मुसलमान दोहोरोमनि मानसिजों सोरबा बर'आ समाजखान्थिनि बेरेखा एबा गाज्रि जाथाय जायोब्ला बे खौ अगरबादजों उद्रायनानै समाजाव बजबना लानाय जायो आरो बेबायदिनो फंख्लद बाद खान्थियावबो बेबायदिनो बिमा बिफा बंस'नि मानसिनि अनगायै गुबुन मानसिनि गेजेराव समाजखान्थि बेरेखा गाज्रि जाथाय जायोब्ला एबा हाबानि बैसो जानाय सोरबा सिख्ला आरो सेंग्राजों आथोनारि दाय जायोब्ला दायनिगिरिया फंस्लद बादनि नेमजों उद्रायनांगौ। सोरबा मानसिया मोसौ बुनानै लान्जाय आथिं सिफायोब्ला एबा दाय दाननानै गाराय खालामोब्ला फंस्लद बादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायो आरो दाउखि बाद बेआव मोनबा बोरलाजों उद्रायनाय नांगौ जायो। बर' बर'नि मानसिफ्रा सिगुन एबा मुसा जाखोन्दा गोथैनि बेदफोरखौ लाबोनानै जायोब्ला दावखि बादनि नेमजों उद्रायनांगौ। ओ अमा बोरमाखौ अमा बोरमाफोरखौ मोसौ जों सोलायनानै बेदर जायो ब्ला दाउखिबादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायो आरो सोरनिबा खर खानायखौ हनानै बिनि थाखाय ओ फैसा लायोब्ला बे मानसियाबो दावखिबादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायो आरो। सोरबा बर'आ हानि दो आइजें ना आरो बिगुरनि फालांगि खालामोब्ला दावखि बादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायो। ब्रह्मन, कलिता, बैष्णु, सुद्र बेसोरनि मानसिफोरखौ बर'फ्रा हारसा मोजां होननानै बुङोमोन। ओ बेसोरनि अनगायै गुबुन मानसिनि संनाय खावनाय जायो। अब्ला गोदो उद्रायनांनायमोन आरो उद्रायनांगौ जायोमोन। दा नाथाय बेफोर नेमा लासैनो स सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय। खावलि आबादावबो बेबादनि थाखाय मोनथाम बोरलाजों उद्रायनांगौ जायो आरो। सोरबाफोर मानसि गोथैजों औ गोथै बारियाव हरफा हरफानाय रां रुफा एबा मुवा बेसादफोरखौ लाबोनानै बाहायफैयोब्ला बियो। खावालि बादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायो आरो सोरबा बर'आ मोसौ बायनानै बोसोरसेनि गेजेराव मुलाम खफा लानानै हरफिनोब्ला बे मानसिया बे खान्थिखौ उद्रिायनांगौ जायो। कौल' बादआबो बेबायदिनो बे बादनिफ्राय उद्रायनो थाखाय बोरलानि नेम गैया आरो। बर'नि सोरबाफोर गुबुन मानसिखौ नंखायखौनो रायखोमायोब्ला आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै सोरखौबा फोर खैफोदाव खोख्लैयोब्ला नंखाय बाथ्रा बुंग्रा मानसिखौ कौलबादनि नेमजों ओ गेदेर दाय फोनांनाय जायो आगरबादनि उद्रायनाय खान्थि। बेयो जाहैबाय बबेबा मोनसे दैमा एबा बिलो सेराव देरा न' गंसे लुनाय ला जायो बे न'नि उखुम आरो इन्जुरखौ थालिर बिलाइजों खोबनानै दैमा एबा बिलो थिं दरखं मोनसे दोननाय जायो समाजनि गाज्रि जाथाय मावग्रा ओ दायनिगिरि सानैखौ लंथं खालामनानै बे देरा न' सिङाव सोनानै दर्जाखौ बाहेरानिफ्राय फांथेनाय जायो आरो। बेनि उनाव न'खौ अर लगायनानै होनाय जायो दायनिगिरि सानैया इन्जुरखौ जोफ्लंनानै दैयाव बाज्रुमहैयो दैयाव थानाय समावनो बिसोरनो गाननो थाखाय सि गुबुबैनानै हरनाय जायो आरो। बिसोर दैयावनो गाननानै सि गिसिखौनो बोरियाव गाखोना फैनांगौ। सिगिसेयनो बोरौ गाखोबोनानै फैनांगौ जायो आरो बे समनि गेजेरावनो गामिनि बोराय गाहिलाफ्रा देर न' सेराव दखरसे जायगा फोसाबनानै जुगारस्रां लिरस्रां खालामनानै सानजा मोखांथिं थालिर लाइजौ बनानै दोनखायो थालिर बिलाइयाव सिन्दुरनि फोथा माइरं गरनैसो थुलुसि बिलाइ गय जरा फाथै जरा आरो एसे सिगाङाव आलारि बाथि सावनानै दोनो थालिर लाइजौ बनानै बनायनि आगसिथिं महादेबनि लोगो मोदायफोरनि थाखाय बाउग्रा मासि खालामना दोननाय जायो। जायो साफ्रोमबो मोदायनि थाखाय गय जरा फाथै जरा होनाय जायो। बाथौ बोराइ महादेबनो दाउसा मासे हाथारनानै होनाय जायो आरो। आरो बेनि बेदरखौ संनानै माखासे मोदायफोरनो बावनाय जायो। बावनाय मोदायफोरखौ मोन्थोर रायनायनि सिगांनो दायनिगिरि मानसिखौ सिगाङावनो लगायनानै लगायनानै दोनखानाय मासे मानसि खि अमा खि, मोसौ खि दै खौ एफा-एफा लोंहोनाय जायो आरो बेनि उनाव गाननाय सि गिसिखौ बावनाय खान्थि खाथियाव हान्थु खरायनानै थानांगौ जायो आरो बिदिनो माखासे मोन्थोर आवरायनानै बेफोर मोन्थोरजों बेफोरखौ उद्रायनाय जायो आरो
ए
म खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ आंनि बुंनाया एसेनोसै उम नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो हागोन
थारैनो नोंथांनि बेफोर बुंनाय बाथ्राजों आङो मा जाय बाथ्राखौ मोनथियामोन बेखौ दिनै मोनथिनो हाबाय बेनि थाखाय आं नों नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय ओ दा आङो जोंनि द बर'फोरनि दमासिनि बागै जोंनि आसामनि दिनो दमासिनि बागै दमासि फोरबोनि बागै बुंनो सानदों आरोना बुंनो हागोनना नोंथां
औ नोंथां हागोन दे
ओ मागो दमासियाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे हे ओ रंजाथाइ फोरबो जाय आबादनि गाहाय हारि बा बर'फोरनि बेयाव बेयो मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो आरोना बियो जोंनि दैज्ल लां बोथोरनि आबादखौ बा आबादनि फसलखौहाय न'आव थिसनखांनायनि उनावनो मागो फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो बे फोरबोखौहाय जों पुस दाननि जोब था हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानैहाय बेखौ जों सानथाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो आरोखि ना बे मोननै दाननि गेजेर समखौनो ओ असमिया रावजोंहाय दमाहि बा जोंनि बर' सो बर'नि रावजोंहाय बेख खौ दमासि बुंनाय जायो आरो
दमाहि सोदोबनिफ्राय बर'आव बे फोरबोनि मुङा दमासियाव फैदों होननानै जों बुंनो हागोन आरोना ओरैनो बुंनो थाङोब्ला ओ बेराफारसेथि जोङो माग दानावहाय मा होनो जानाय बे फोरबोखौहाय बर'फोरा बांसिनानो मागो होननानैसो मुंख'नाय जायो आरोना ओहो मागो फोरबोआवहाय जोङो रंजा मोसानो ओ मोसानायनि सोलायै जानाय लोंनाय आयदायासो बांसिन जायो आरोखि। जेरैबायदि जोंना बैसागु बोथोराव जोङो रंजायो मोसायो गान खनो न'खर न'खर गिदिङो नाथाय जोंहा बै दिनखालि मा दमासियावहाय जोंहा मा जायो बिदि रंजानायनिख्रुइ बांसिन मा जोङो माने जानाय लोंनायावहाय आय जानाय बा जानाय लोंनायनि आयदायासो बांसिन जायो आरोना। बे समाव जोंनि बर'नि रायजोआवहाय जौनि फुख्रि ओंखामनि आलि बेद दरनि आखाइ जानायनि माने मोनसे फारि थायो आरोना। बयनिबो न'खरावहाय मा जायो सैमा लानजाब लानजायमानि ओंखाम होननाय बाथ्राया खाबजायो आरोखि ओ बे समावहाय बयहाबो फिथा सिथाव एनथाब लारु सौराय जौ बेदर थियारि थाखायो। ओ पुस दाननि मा जोबथा सान खालि संक्रान्तिखालिबो बयनिबो न'खराव आइजोफोरा फिथा गुन्दै देनाय जायो। उवाल गाहेन बा दिंखिनि बाहायनाय गोदान सम संग्राय खादा ओमफ्राय सान्द्रि सुबुं सान्द्रि गुबुं बाहायनाय अन गुन्दैखौहाय। देनानैहाय फिथा सिथाव सावनो थियारि खालामनाय जायो आरोखिना। फिथानि थाखाय जोसा माइरं बा सिथाव लारुनि थाखाय। थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो। माखासे गामिफोराव माइब्रा माइरंनि सबाय गोरान एवनाय गुन्दै देनाय बेखौ सौराय गोरान एबा सौराय फिथर होननानै बानायो आरोखिना। नोंथांनि जायगायावबो सौराय होनो नामा बेखौहाय
खोनादोंना नोंथां।
हेल'।
औ।
खोनादोंना औ। माइब्रा माइरंनि सौराइ हमो बा एवो आर ना हासुं फिथाबो बानायनाय जायो संक्रान्ति खालि। देनानै बे हरनिफ्राय फिथा सिथावखौ सावजे सुजेननाय जायो आरो बेफोरखौ मा मानसिफ्रा खुगायाव होनाय आगोलनो। मोसौनो जाहोग्रोनाय जायो आरोना जायनि अननायावसो मानसिफ्रा मोनजायो। बिसोरनिनो सिगां मा गोदान आबाद फसलनि जाग्रा मुवा जाहोग्रोनाय जायो। बेफोरनि अनगायैबो सिबिं सबाय दालि लगाय लथायैहाय रुनानै बेबो मोसौनो जाहोनाय जाबावो आरोना खोनादोंना नोंथां।
औ।
बेनि अनगायैबो मा मागोनि मुंथि बानायनाय जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद। फोरखौ आनान गसाय बा बाथौ बोराय। थैना थांनाय न'खरनि मानसिफोरनो मुं थियै बे हरावनो मा बावहरग्रोनाय जायो आरोना। बेनि अखानायैनो फुंनिफ्रायसो मानसिफ्रा बेफोर जाग्रा लोंग्रा मुवायावहाय आ आखाइ होयो आरोना बिनि उननिफ्रायसो जोङो गासैबो जालाय लायो आरो। मागोनि गिबि सानखालि न'खरनि बयबो मा दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरोखिना सान ओंखारनाय लोगो आगोलसो आगोलनो दैसा बिलोफ्राव दुगैयो आरो अर सायो आरो। दावखा सिला नुनाय आगोलनो आगोलनो दुगैनाय नेम दं आरो। आरोना जोंनि गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बियो मोनसे नियम। दुगैनायखौ दाउखा सिलाफ्रा नुब्ला बादुला जायो होननानै फोथायनाय जायो आरो मागो दाननि बा मागो फोरबोनि खखाब मावगुलायनाय गुसुआवहाय दुगैनानैहाय जोंनि बे मा बेलागुरनि अर सायब्ला मोरगिया बा नोरजियाफोरा राखाङो होननानैहाय। साननानै लानाय जायो आरोखि ना खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
बे बेलागुर सावनायाथ' आङो जोंनि ओनसोलावहाय बा जोंनि गामियावहाय आङो न फेरनाय जायाखै आरोखि ना नाथायबा आङो ओरै सानजा फारसे थानाय बिजनि बाक्सा ओरै उदालगुरि बेफोर जायगाफोरावहाय बे बेलागुर सावनाय नियमखौहाय फालियो होननानैहाय आङो खोनानाय जादों आरो मेगनजोंबो नुनाय जायाखै नाथाय खोनानाय खोनादों आर ना बे बे गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे जोंनि बे दमासि फोरबोखौ फालिनायनि गुबै जाहोनखौहाय ओ‌ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बै आबाद मावनायनि जाय जायखि जाय जोङो माइ गायनायनि सिगां जायो। थाखायो जोङो बेखौहाय मा आबादारिफोरा मानि थाखाय फालियो होननानै बुङोब्ला बिसोरो माने जाहाथे बे जोंनि बोसोराव मोननाय माइफोरखौहाय माइ गायनाय सान्दुं अखा गायगोननि सिगाङै मा होनो। गावसोरनि गोसोखौहाय स्रां मोनहोनो थाखाय थाखायहाय बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ना जाहाथे गोसोनि ए ओ दुखु मोननाय बा गोजोन दुखु मोननाय गाज्रि मोननाय बेफोरखौ